नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर'फोरनि बर' आइजोफोरा फि फिसिनाय एम्फौ लाथानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां एमफौ लाथा फिसिनायनि बागै जों रायज्लायनो थाङोब्लाथ' बांसिन बे एम्फौ लाथाब
औ औ
जोंनि बर' आइजोफोराल' फिसिनाय नुखायो गुबुन जाथिफ्राथ' इसेबां माने गुबुन हारिफ्रा दा बर'नि न'खरावथ' बेखौ गोदोनिफ्रायनो फिसिबोदों
औ
दा एम्फौ फिसिनो थाखाय माने एमफौ एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै माने जोंनि न'खरावनो फोनाय जायोमोन नालाय फिसिनाय जायोमोन दा बेनि थाखाय जोंनिया माने गिबियावनो माने बे एम्फौआथ' इन्दि बिलाइ जोंनिखौथ' बिदि जोंनिथिं बायदि खारं-खारं बिफांफोरखौ गायनाय जाया आरो खालि माने इन्दि बिफांजोंनो इन्दि लाइखौनो होनाय जायो आरो बिसोरनो आदार महरै दा बेनि थाखायनो माखासे गय बारि सिंफ्राव बिदिनो जोंनिया माबाफोर इन्दि बिलाइफोरखौ बे इन्दि बिफांनिफ्राय बेगरफोर खौ लानानै बेबायदिनो फोनानै होनाय जायोमोन आरो जावग्लिनानै एम्फौ लानायनि सिगां एम्फौखौ गोबां लानोबाथाय
औ
बिनि उनाव माने एम्फौखौ माने न' फोराव गैयाबा बे गुबुननिफ्रायबो बिदिनो बे जे एम्फौआ माने एम्फौखौ मोजां मोजांखौ फिथोबखौ बासिना लाबोनानै बेखौ बेबायदिनो माने गुनाफोरजों मोनसे माला बायदि सुनानै बेखौ दिन्दां खादावनानै दोननाय जायो आरो दा बेखौ खादावनानै दोनबाय दा बियो लासैनो गोबाव जाबा
औ
औ-औ-औ
एम्फौआनो लाथा फिथोब महरै फिथोबनिफ्राय ओंखारनाय जायो आरो। आरो सिखिरि ओंखारो आरो दा बे सिखिरियानो माने फिथोब सिङावथ' सिनाया नालाय ओंखायनो गोबां फिथोबफोर बिदिनो सोरबा फवासे नङाबा सोरबा बिदिनो आदा बिबदि फिथोबफोरखौ मालासुना दोनो नालाय बेनिफ्राय जो जोलाखौ बिसोरो बासिनानै सिखिरियाव सिनायनानै सिखिरि जाबासो सिनायनाय जायो नालाय सिनानै बिसोरो बेखौ माने मोनसे बेबायदि बिदिनो सिफोर गनाव फाननानै लानाय जायो आरो बेखौबो सिखिरिखौ बेयावनो बाहोनानै दिन्दाङै खानानै दोननाय जायो आरो दा बेयावनो सिखिरिया बिदैखौ दैयो। बिदैखौ जेब्ला दैयो अब्ला बिदैखौ बोखांबाय बिनिफ्राय बोखानानै बिदैआथ' बेयाव सिथाबना थायो नालाय बिदैखौ बिदिनो बोखाबाय बोखानानै दाना माबाबाय आरो बेखौ मोनसे लेखाफोराव जुनानै दोनो आरो लेखाफ्राव मोजाङै जुनानै दोनबाय बेनिफ्राय बियो सम बायदि गावनि सम बायदि
औ
बेरगोन अब्ला बे बेरनाय एम्फौखौ नायनानै माने बिसोरनो जानो थाखाय ओरैबायदि गोरलै इन्दि बिलाइनि एखदम गोरलैसिन बाहागोखौ बिसोरनो गिबियाव होग्रोनाय जायो आरो
अ नोंथां
गिबियै बेबायदि गोबा गोरलै मोनसे बिलाइ जाहोबाय बिनिफ्राय एसे देरबाय जेब्ला एसे एसे गुस्लायनाय जायो अब्ला एसे देरनाय जायो अ ब्ला बिसोरखौ सान्द्रिफ्राव मोनसे एसे गुवारसिन जायगायाव दोननाय जाबाय आरो। बेयाव जि जि फ्र खौ बनानै माने बिसोरनि थाखाय इन्दि बिलाइखौ बेयावनो गोबा बनानै होनाय जायो आरो सान्द्रिफोराव आरो बिदिनो बिसोरो जेब्ला बिमा जाबाय गुरग'नानै बिमा जानाय जाबाय अब्ला बिसोरखौ माने मोनसे न' एसे ओ लांदां अबेबा न'फोर दंबा बे न'आव माने दान्दा सैनानै बे एम्फौफोरखौ इन्दि बिलाइ गिदिर खौबाबो माने खानानै बे दान्दायावनो दोननाय जायो आरो आरो गाहायाव बिसोरनि खि हासुदैयाखौ बे नाजाव नाय बि माने दख'ना सुरिफोरखौ खाथब हुरनानै होनाय जायो आरो नाजावनाय बायदि होनाय जायो दा बिदिनो बेयो ओ बिमा जाबाय बिनिफ्राय बिदिनो बियो जेला मोननो लाबाय। अब्ला बियो हारसिंनो माने गोजौआव दावखोनानै बेबायदिनो बेखौ मोनसे सिनायनो हानाय जायो आरो गोमो गाबनि बियो जायो आरो बिनियाव बेबायदिनो खिफ्रा थाया आरो माने बिनो खुन्दुं महर सिङाव बेबायदि जेब्ला मोन बाय अब्ला खिफ्रा उदैफ्राव थाया आरो बिसिना आरो बिनिया मोनसे बेबायदिनो फ्र फ्र गाबनाय बेखौ जेब्ला आसिफोरजों नोङो बेखौ एसे नारनाय बायदि खालामगोन अब्ला बिसोरनाव सोदोबा एसे मोननायनि आलदा खोनानो मोनो आरो ओ दा बिदि जाबाय आरो बे खौनो माने सोरबा माने थालिर बिलाइफोर नङाबा बिनि मोखोना बिलाइ‌ फोर आदुमब्रा बिलाइफोर खान्थाल बिलाइफोर गोबां बायदि रोखोमनि बिलाइफोराव बिसोरखौ फिथोब थोबनो थाखाय माने बोस्लायनानै होनाय जायो आरो जाया मोनबाय, जाया मोननानै गोजौआव दाव बेहाय बिसोरखौ मोनसे जायगायाव फिथोब थोबहोनो थाखाय बिदि थालिर बिलाइ नङाबा खान्थाल बिलाइबो होयो सोरबा, नङाबा सोरबा आदुमब्रा बिलाइ, मोखोना बिलाइ बेफोरखौ होनानै बेफोरखौ फिथोब थाब होनाय जायो आरो जोंनिथिं।
औ नंगौ नोंथां।
फिसिनानैथ' बर'नि न'खरफोरा गोबाङानो आं नुनायाव जोंनि गामिफ्राव
औ
गोबां बुरजा-बुरजा रांफोर गोबां बिथांमोनहा माने एम्फौ मोदोम फाननानैबो मोनबाय फैसा आरो बिनिफ्राय फिथोबखौथ' जोंहा इन्दि जि होननानै जायखौ बानायो नङा होमबा? बेफोरो बे फिथोबनिफ्रायनो जायो नालाय दा बे फिथो बखौबो नोङो फाननानै माने एम्फौ मोदोमनिफ्राय बै फिथोबासो दाम गोबांसिन नालाय आरो बेहा माने गोबां बुरजाबासो माने इनि अजना एसे खमखाय
औ
बुरजा नाङो आरो जेनबा से केजिसो जानो थाखायनो गोबां नांगौ जायो आरो बेनो अजन। दा बिदिनो बर'फ्रा बे एम्फौखौ फिसि यो आरो। नोंथाङाबो एसे फोरमायलायो एम्फौ फिसिनायनि बागै
औ औ ओ जेरै- नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि गिबियावनो जोङो एम फौ लाथाखौ ओ फिथोबखौ जोङो जेब्ला ओ बिजिजों सुनानै जोङो आलायना दोननाय जा जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो सख्रि महर मोनो आरो। बेनि उनाव जों बेखौ सोख्रिखौ ओ सियाव बासथाब होनाय जा ओ बा बासथाब होना दोननाय जायो आरो हियाव बिनि उनाव जोङो बियो बिदै दैगोन बिदैया थ' बिनिया ओ लाथा-लाथा सिथाब जोबनायसै नालाय बे खौ जोङो बोखाना नै ओ नोंथाङा होननाय बायदि जोङो काक ओ जेरै- काकसआव जोङो जुथुम ना दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो जानो हागौ जि साननि उनाव बियो ओंखारो बेनि उनाव बियो गोरलै फिसा गाबा बे गो ओ गोरलै ओ एम्फौ नालाय बियो गोरा बिलाइ जानो हाया बिनिखायनो जोङो इन्दि दंफांनि गोरलै खिलि दाननाय बिलाइखौ बेनो होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि एसे देरोब्ला बियो महर सोलायो जेरै-गु स्लायो बिनि उनाव बियो गोरा बिलाइ जानो हानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेनो जेरै- इन्दि बिलाइ गोरा बिनि उनाव खारुं बिनि उनाव थालु बेखौ ओ थालुनि बिलाइ बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उ- नाव जेरै नोंथाङा होनाय बायदि जों बेनो दान्दा गायना होनांगोन बेनि उनाव जोङो इन्दि बिलाइ खौ मोजां खाथोबनानै सुनानै बेनो जेरै- हि लामनाय रखम जोङो होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव बियो बिनि सिङाव जोङो ओ जेरै दखना सु रि बेफोरखौ खाना होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो ओ जेरै- इन्दि एम इन्द जेरै-इन्दि बिलाइखौ जायोब्ला बियो ओ सिरियोबो ना नोंथां जेरै- बियो औ बेनिखायनो आरो बेनि उनाव बिनि खि हासुदैखौ जोङो साफा खालामना होबाय थानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बियो नोंथाङा होननाय बायदि जेब्ला गोमोन फैनो जायो अब्ला बिनि महराबो एसे आलादा जायो आरो नो जेरै- ओ गोथांनि महरा जेरै- ओ खायमा जायो आरो नोंथां खायमा स्रो स्रो आरो जेरै गोमोन फैयोब्ला नोंथाङा होननाय बायदि जेरै बियो जानाय आदारखौ जानाय नङा बियो इन्दि बिलाइखौ साखि दावखोलांबाय थायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै बिनि खिनायफोरा एसे खम जायो आरो बियो रेजें ओ सस्रा जायो आरो नों थाङा होननाय बायदि जेब्ला जोङो खोमाजों खोनासंना ला नायबा मोनसे स्रब स्रब सोदोब होयो आरो नोंथां बियो गोमोन फैनाया आरो बिनि महरा एसे गोमोरेरेबो जाखायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों बेनो जेरै औवा बिलाइ औवा बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान जेरै खान्थाल बिलाइ गोरा रान बेखौ जोङो अ खादायाव दोननानै जेब्ला गोमोनखौ जोङो बासि बा सि बे खादायाव दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो गावनि खुगाजोंनो फिथोब बेखौ थोबबो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो अ जेब्ला खान थाल बिलाइफोराव अ थालिर बिलाइफोराव बे फिथोबखौ जोङो आलादा खालामनाय जायो आरो नों नोंथां बिब जेब्ला खान्थाल बिलाइ जेरै थालिर बिलाइ बेयाव बियो ओ सिथाबफाना थायो नालाय नोंथां बे खौ जोङो बोखानाय जायो आरो औ बेनि उनाव जोङो बेनि खुगाखौ बिसि-बिसि आरो बिनि सिङावबो फिथोबनि सिङावबो मोनसे आला दा महर लाबावो आरो नोंथां जेरै गोजा आथावखि होनना बुङो बेखौ बे जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बेखौ जोङो जेरै फिथोबनि खुगाखौ बिसि बिसि जों बेखौबो बहननाय जाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जै जोंनि बर'निनो जेरै दोरोङारि अनला बेयावबो जों होना जानो हायो आरो थास' बिथोरि आरो बेखौ ओरैनोबो एवना जानो हायो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ गोबां बेस सेन बेसेनावबो जोङो फाननो हायो आरो बेनि बेसेनाबो गोबां आरो नोंथां आरो जोङो बेनि फिथोबखौ जोंनि बर'निनो जेरै दख'ना थावसि फास्रा बिदि दानाय जाय जायो आरो जेरै जों गिबियावनो ओ बिनि फिथोबखौ दखना दानो थाखाय इन्दी बिनि जोङो बेखौ सदा होनानै रुग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव ओ सानथामसो बोखांना दोननाय जायो बिनि उनाव जों आरो बेेखौनो दैयाव सोमनानै थावख्रि गनाव सोनानै जेरै थावख्रि गनखौ नायदाव नायदाव ओ जोङो थावख्रिखौ थावख्रि गनखौ फिदिं फिदिं थावख्रि लुनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ सोंनानै ओ सोंनानै जेरै हिसान बेजों जोङो दा दानाय जायो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना जेरै बर'नि आगर होनानै जेरै दि खिया दिंखिया बिलाइ जेरै बोग्रि बिगा बोग्रि बिबार ओ थाइगिर बिबार बिनि उनाव हाजो आगर बेफोरखौ होनानै जोंनि बर'फोरा समायना रमायना बर' आइजोफोरा दख'ना दायो आरो इन्दि सिनि फास्रा इन्दि बिनि दखना आरोय बेनि इन्दि सिनि ओ दख'ना फास्रा बिनि दामाबो गोबां आरो नोंथां बेनि उनाव इन्दि जिनि महरानो एसे जेरै फिथोबा जेरै बिदिनो जायो एसे गोमोरे रे आलदा जा खायो आरो नोंथां औ औ ओ नों थां होमबा जोंनि दिनैनि ओ एम्फौ लाथा फिसिनायनि सायाव रायज्लायनाय समा एसेनोसै दि नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबायना औ गोजोनथों नोंथां औ।